हेलौ
औ।
खोनादोंना?
औ खोनादों।
ओम ओरैनो मा खालामदों?
दंथ'यो। दंथ'यो जेबो खालामाखै।
बिदिब्लाथ'
बे औ जागोन।
आ हा आं जोंनि टपिकआ ससियेल मिडिया ससियेल मिडियानि बागै सावरायनोसै एसे।
औ जागोन नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोदो।
औ औ। ससियेल मिडियानि बागै सावरायोब्ला ओ जोंनि समाजाव गोदोहाय जोंनि आखाइयाव मबाइलफोर गैयामोन माने ससियेल मिडियानि बागै गोदोनि मानसिफ्रा बारा मिथियामोन। बिदिनो थिखालाव ससियेल मिडियाखौ लानानै गो दोनिफ्राय दासिमहालागै गुबु गोबां सोलायनाय फैबाय दायो ओ जोंनि गेजेराव बयनिबो आखाइयाव माने गंफा गंफा मबाइल दंसै आरो ससियेल मिडियाखौ इउस खालामसै दा माने बे ससियेल मेडियानि गेजेरजों जोंनि स्पेसियेलि जोंनि बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव आरोना ओ दायो बे ससियेल मिडियाखौ माबायदि बाहायबा मोजां जागोन आरो माबायदि बाहायबा गाज्रि जागोन बेफोरखौ बेफोरखौ माने नों एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ। नंगौ। ससियेल मेडियाया जोंनि बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव बाहायजानानै माखासे मोजांबो खालामदों। आरो गाज्रिबो खालामदों। थिग बेबा ओ खौ नोजोर बोनानै जोङो ससियेल मिडियाखौ बाहायनायनि माखासे मोजां आइडियाफोरखौ जोङो रोंनांगोन जेरैहाय जोङो बे ससियेल मिडियाजों जाहाथे गाज्रि लामाजों लांजाया बिनि ओमफ्राय जोङो रैखा मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो गावखौनो गिबियाव सांग्रांग्रो लाखिग्रोनांगोन
औ।
उह बिनिफ्राय बबे मोजां बबे गाज्रि बे खौहाय जोङो बर' लाइमोनफोरा सायख'नानै बाहायनो रोंनांगोन
उम जेरै गंसे मबाइलजोंनो माने ससियेल मिडियायाव गोबां ओ बाथ्राफोर मिथिनो हायोबा सोलोंनो मोनोना आथिखालावथ' माने ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोंना माने क्लासफोरबो जासै गोबां मोजां मोजां क्लासफोरखौ जोङो ससियेल मेडियाफ्राव मोनसै रैनो ओ कलेज ओ ओ मा होनो कलेज जिखुनु जाया कलेज फराय ओह ओह स्कुलफ्राव फराय माने आथिखालाव माने ससियेल मिेडियानि गेजेरजों गोबां हेल्पफुल जानायखौ जों नुदों आर ना आथिखालनि मुगायाव उम बे मोनसे मोजां बिदिन्थि आरो दा ओम बाथ्राया जाहैबाय ओह बेनि अनगायैबो जोंनि जोंनि गेजेराव माने गोबां लाइमोनफोरा बेफोरबायदिबो दङ। माने बे मबाइलफोरखौ लानानै ससियेल मेडियाफोरखौ लानानै ओरैनो बिसोर जेबो सोलोङा ओरैनो नायो थायो ओरैनो टाइम बेखार टाइम ओरैनो टाइम बारहोयो आरो बिसोरो ओह अबेबा ओरैनो गेम गेलेनानै थागोन माबा मोनसे नायनानै थागोन बा एफोरबायदि आरो दा उम फरायनायफ्रावबो गोसो होआ ओरैनो बेखार टाइम हगार हरो। फोरमानि गाज्रियारा ससियेल मिडिया बुं ओ बोरै माने मोजांफोरनि थाखाय मोजां आरो गाज्रिफोरनि थाखाय गाज्रि। बेबायदि आरो दा औ
औ ओ बेबायदिनो माखासे लाइमोनफोरा ओ माखासे मोजां मोजांखौहाय नायनो मोजां मोना बिसोर गाज्रिजोंसो एट्रेक्ट जानानैहाय गाज्रिखौ बांसिन नायनाय आरो गाज्रिखौ सापर्ट खालामनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनोब मोनो आरो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गिदिर खहा।
उम उम उम।
उम।
ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओ कमिउनिकेसनफोराबो मानि आथिखालाव गोबां स्पिड जाबायना। गोदोथ' ओ जोंनि गेजेराव मोनसे कमिउनिकेसन खालामनायाथ' गोबां माने जेंना गोनां थांमोन आरो खौरांफोर मोनलाय लाया गोजान गोजानाव थालायनाय जायो नालाय बैनि खौरांखौ थाब मोनलायलायामोन। मोनलायलायामोन आथिखालावथ' मबाइलनि गेजेर जोंनो माबे खनायाव मा जादों बेफोरखौ जों आथिखालाव नुयो।
ओं खौरांफोरखौ जोङो दसे समनि गेजेरावनो मोनथिनो मोनो ओं।
मा होनदों?
अह आं बुंदों जे दा बेनि गेजेरजों जोङो मिनिटावनो बा सेकेण्डावनो खौरांफोरखौ मोनलायलायनो हायो। ओं बिनिफ्राय आरो जोंङो माखासे मोनथि मोनै बाथ्राफोर खौ मोनथिनो मोनो बेनिफ्राय गोबां मोजां मोजां इनफरमेसनफोरखौहाय जोङो मोननो हायो।
ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोननो हायो औ।
गेजेरजों बेनिफ्राय आरो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों आथिखालाव रां खामायनायखौबो नुनो मोनदों जेरैहाय इनस्टग्राम फेसबुक बेफोरनि गेजेरजों आरो इउ इउटुब बेनि गेजेरजों
औ क्रियेटरफोरा गोबां रां खामायोना?
औ।
अउ अउ।
ओ आरो। बिसोरो रां खामायनायजों लोगोसे गावसिनि रोंगौथिखौबो देखायनो जोंनि लाइमोनफोरा मोनसे लामा महरै मोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
मोजां प्लेटफर्म जाहैबाय। ससिल मिडिया दायो ओ ससियेल मिडियानि ओ बिथिङाव नायोब्ला गोदोनि समाव माने गोदोनि समाव माने ससियेल मिडियाफोराव बिदि एसेबां बाहायनाय गैयामोन नालाय। आथिखालाव गोबां ससियेल मिडिया बाहायग्रा जाबाय दा बे बिथिङाव माने खौरांफोर कमिउनिकेसन लालायलायनाय बेफोराव माने गोदोनि गोदोनिफ्राय लानानै दासिम मा सोलायनाय फैखो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ गोदोनिफ्राय दासिम खौरां लानायाव आरोना ओं।
बे सोलायनाया जाहैबाय गोदो जोङो। बे स ससियेल मिडिया गैयिनि थाखाय माब्लाबा।
जायमोना
जेरैहाय आ जेनबा। कनटेक्ट नाम्बारफोर गैयामोनब्ला जोङो रायज्लायनो मोन नाथाय आथिखालाव मा जाखो ससियेल मि मिडियानि गेजेरजों जोङो सासे बेसेबांबा बोसोर बोसोर नुयो बेै मानसिखौ जोङो। आथिखालाव। ओं गेजेराव। नुनो मोनो। बिनिफ्राय बेजोंहाय जोङो। रायज्लायनो खाब। बे मोनो बेनिफ्राय आरो गोदो रायज्लायनाय। लबो जायोमोन ओमफ्राय आथिखालाव नैबे मबाइलनि गेजेरजों। फेस टु फेस। जेनेबा पिदिय कल बायदिसिनानि गेजेरजों जोङो नुलायनोबो हायोसै। औ।
ओं ओ‌ ओ।
बेखिनिखौनो बुंनो हायो।
ससियेल मेडिया माने ओ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय नायोब्ला गोबां हेल्पफुल आरो इउसफुल जाबाय आथिखालनि मुगायाव बेनिफ्राय माखासे। बिथिङाव गाज्रिबो ना
ओं नोंथाङा गाज्रिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन ना?
गाज्रिनि सोमोनदैना
औ।
खोनादों।
औ औ।
गाज्रिनि सोमोन्दै जायफोर लाइमोनफोरा मबाइल ओ ससियेल मिडियाखौ लानानै टाइम बेखार ओरैनो खारहोहरो जेबो सोलोङा ओ ओरैनो गेम गेलेनानै ओरैनो नायनानै टाइम बारहोहरो बिसोरहाथ' गोबां टाइम लस जाखायो। दा बैफोर टाइमफोरखौहाय ससियेल मिडियायाव बैसोर गाज्रि मानसि बैसोर माने गावनि टाइम जायफ्रा खहा खालामदों बिसोरो ओरैबायदियाव टाइमफोरखौ बाहायनो हायो ससियेल मि मिडियानि गेजेरजोंनो मिथिनो मो मिथिनो मोनै माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो माने बिसोरो मोजां मोजां कनटेन्टफोरखौ नायनानै मोजां मोजां खौरांफोरखौ नायनानै आथिखालाव गोबां मोजां मोजां इनफरमेसन गोनां भिदिअ'सफोर मोनो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो सार्च खालामबानो मोनो दा बैफोर खौ नायनानै बिसोरो ओ ससेेल मेडियायाव सम बारहोनानै गोबां इनफरमेसनफोर कालेक्ट खालामनानै माने बुथुमना लानो हायो आरो खौ गावनि नलेजखौ इमप्रुभ खालामनो हायो। आरो आथिखालाव गेमफोर गेलेयोना गोबां मानसिफ्रा बेफोरखौ गारनानै ना आहा गोनां गोनां इनफर इन गोनां गोनां माने गोनांथि जानाय बिडिअस नायनो हायोब बे मोजां आरो जायफोरानोखि ससियेल मिडियायाव ओरैनो टाइम बारहोहरो बिथांमोननि थाखाय बेबायदि खालामोबा मोजां जायो होननानै आं सानो आरो
औ बेबायदिनो बिसोरो।
औ।
रावनि सोमोन्दैबो सोलोंनो हायो। जेनैहाय लेंगुवेज माखासे गोबां बर'नि अन
औ औ लेंगुवेज सोलोंनो हायो औ थिगानो। ओ जोंनि मानसिफ्राथ ओ ओरैनो लेंगुवेजफ्राव गोबां दुरबल दा बुहुत मानसियानो लेंगुवेजाव प्रब्लेम दङ। बिसोरो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो सोलोंनो हायो। लेंगुवेजखौ लेंगुवेज सोलोंनाय जायखिजाया बा लेंगुवेज सोलोंनो आथिखालावथ' ससियेल मिडियायाव एभेल एभेले आरो मोनसै। जोंनि जोंनियाव सब बर' फोरनिया एसे गोब्राब आरो दायो दायो इनिसियेटिभ लागासिनो दं फैबाय थानाय समफोराव बेफोरबो माने इमप्रुभ जागोन।
औ
ओ दायोथ' जों बे एसे सम बावनो गोबां बाथ्रा सावरायबाय ससियेल मिडियानि बागै ससेल मिदिया जोंनि थाखाय गोबां इउस ओ आथिखालाव गोबां हेल्पफुल जाबाय दा बेफोर बाथ्रा होबा जोङो एसे सावरायबाय मिथिनो मोनबाय नोंथांजों सावगोन सावरायनानै गोजोननाय मोनदों ससियेल मेडियाखौ आ बाहायनाया जोंनि थाखाय मोजांबो आरो गाज्रि बाहायोबा गाज्रि। बे बाथ्राखौ जों मिथिनो हाबायना
औ बिदिबा दोनथ'नोसैना नोंथां ओ जाथ'बाय नोंथां बेखिनियावनो ओं गोजोन्थों।
औ दे।